नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
आं ओं फ्रियानो
दा आङो नोंथांजों रायल्लायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकनि सायाव रायज्लायनो नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन बिथाङाबा मानि टपिक लानानै फैदों?
औ आंनि दा टपिक लानानै फैनाय जाहैबाय गाज्रि आबहावा गाज्रि आबाहावा सायसो सावरायनो सानदों आरो
औ औ आदसा बे माने आबाहावखौ जेरै गाज्रि जालांगासिनो दं बा जोङो माबोरै गाज्रि खालामलिगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै आरो
औ दा बेफोरो जाहैबाय आरो जोङो प्लास्टिक प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला गारा दोननाय प्लास्टिक गिलास प्लास्टिकनि गिलास खुरै बिदिनो सामसफोर जानानैहाय बिदिनो गारलाबायायनानै दोन नानै बेथ' प्लास्टिक बुस्थु सेवनो थाङा नालाय हायावनो थायो नालाय बे बेखौ सावालासिनो दोनो ब्ला जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो मानो होनोब्ला सोमनानै थाङा नालाय बियो सावबासो गासिबो स्रां जाजोबो। आबहावाया सावबासो मो जां जायो नालाय आरो बेखौ सावालासिनो दोनोब्ला ओरै बारजों बारफोरजोंबो बिरखारलाबायो प्लास्टिक बुस्सु नालाय बेलेग बेलेग आव थाहैयो बेफोरबायदिनो हायाबो बेनि थाखायनो गाज्रि जायो आरो। बेफोरखौ जानला मोनला दोनोब्ला जोबोद गाज्रि जायो आबहावाया।
औ।
गारि मथर खारनाय बेफोरनि उखुन्दैफ्राबो जोबोद गाज्रि खालामो आरो आबहावाखौ।
औ।
दाथ' बिफां-लाइफां बारा गैयिनि जाहोनावनो आबहावाया गुबुंले जालांदों।
औ।
आरो टाउन सहरावथ' जोबोद लेथ्रा गाज्रि गाज्रि गाज्रि गाज्रि गाज्रि गाज्रि मालफोरखौ प्लास्टिक बायदिसिनाफोरखौ बुथुनानै ज' ज' दोनहैनाय जायो। दाबसे जायगायाव दोनहैब्लाबो टाउन सहरनि जायगाया जोबोद गाज्रि प्लास्टिकफोरखौ जायगा गैला नालाय गावसिनि गावसिनि थानाय जानाय न' फ्रा खाथि खाथि जाब जाब जाहैबाय नालाय बेफोर बेफोर बायदि गाज्रि गाज्रि प्लास्टिकफोरखौहाय गावसोर जानानैहाय जानानै मेथाइ फाखेर जेरै मेथाइ फाखेरफोरखौ जानानैहाय गारलाबायना दोनो। इनिखायनो टाउननिया बांसिन गाज्रि आरो। गामिफोरनाथ' गामिफोरनाबो बे टाउननिफ्राय गाज्रिसिन नङा मानो होनोब्ला जोङो गामियाव थानाय हिसाबै गाव गावनि न' आरो आबहावाफोरखौ फोसाबनानै लानांगौ जायो नालाय बिदि बि बिनिखायनो प्लास्टिकफोरखौ जमा खालामनानै बुथुमनानै सावनाय जायो आरो।
औ ओमफाय दा जोङो बेखौ बोरै साफा खालामनो हागोन? आब बारहावाखौ?
साफा खालामनो हानायनि जाहोनानो जाबाय बेफोरबायदि प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला गारनाङा।। जमा खालामनानै जमा खालामनानै दोननांगौ आरो दानाथ' गारिफ्रानो दासबिन दास बिनफ्राव ज' दोनहैनानै गारिफ्रानो लांखायो बु थुमफैखायो नालाय बेनिखायनो दास बिनाव ज' सोनानै दोननांगौ आरो।
औ।
गुबुन दाबसे जायगा उम दंफां लाइफां गायबाथ' जोङो जोबोद मोजां बारहावा मोनो जोङो दंफां लाइफांजोंसो थांनानै थायो नालाय मानसि सिया बिनिखायनो गाज्रि आबहावा नि थाखाय जों दंफां लाइफां गायनांगौआ जोंनि मानसिनि गोनांथार आरो।
औ नोंगौ बिथाङा मा होनदों बे नंगौ।
ओम ओम।
दा जेरै जोंङो माने ओ बारावथ' जोङो दा साफा खालामनांगौ बे जोंनिनो दायथ'खा। दा बिथाङा मोननैसो आरो खोथा होनबावनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै?
औ हागोन मानो हाय जानो। दाथ' उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जोबोद फ्लास्टिक मिथाइ जायो। आरो न'आव गारफैयो। आरो बेफोरखौ बेफोरो इदिनो जुद ज' दोना नालाय बेलेग बेलेगआव बिरखारनानै हाफोराव हाफोराव ओन जो ओरैनो जाबोरफोराव सिथा थाखुमा थाहैलाबायो बिरखानानै बेफोरखौ नुयैनि नु-नु-नु-नुयै-नुयैनि जाहोनाव बेफोरो माखासेफ्रा इदिनो थाखुमाना थालांनायनि जाउनाव बेफोरखौ बोखारनो हाया नालाय इ बेफोरनि बो गाज्रि जायो आरो।
दा बिथाङा आंनो जि फोरमायदों बेखौ आङो बि गोसोआव मोजां मोन दों बिथाङा फोरमायहरदोंबो जे जोङो प्लास्टिकनिबो जोङो गारि गुरा बारा सलायनो नाङा। मानो होनबा बार आब बारहावाया लेथ्रा जानो हमबोयो इफोरजों। ओ जों गारबाबो मोनसे जायगायावनो ज'मा दोननांगौ एबा जोङो साव-सावगारनांगौ। बेफोरखौ जों लेथेर फेथेर खालायना बिनो सोमोन्दै होनो आरो। आंबो बिनि सायावनो मोननैसो खोथा बा बेनि सायावनो बुंनो सानदों जे जोङो बारहावाखौ मोजां लागोनबा जोङो जेस से हायो एसे दंफां लाइफां गायनांगौ। आरो जोङो दंफां दानना दाना लासेनो जोङो थानांगौ। आरो जोङो हमना ला जोङो बिथाङा एसे सिगां मोनखाबाय जोङो आ बारहावाखौ जों साफ्फा लाखिनोबा जोङो उखुन्दै बा जोङो हाग्रा बंग्रा सावलाबायनाङा मानो होनबा इसोरफ्रायबो जोङो उखुन्दै मोनो। अखुन्दैआ माने जोंनि थाखाय गाज्रि गेस आरो बे गेसजों लोगोसे
जों बेलेग बेलेग आरो गेसफोर ओंखारो आरो दंफाङा बे प्लास्टिकफोरा जों लेथेर फेथेर जायोबा जोंनि थाखाय गाज्रि। मानो होनबा बेफोर जेराव मेराव थालाबायोबा लेथ्रा जायो आरो दंफां लाइफांफोरा देरख'नो हाया, हाफोरा लेथ्रा जानो हमो। मानो होनबा बेयो सेवनो थाङा, बिथाङा एसे सिगां बुंखाबाय, दा बेसोर सेवनो थाङिनि जाहोनावनो जोंनि बे आ बारहावाया लेथ्रा जानो हमदों गेसफोर जायो माने गाज्रि गेस फोर ओंखारो माने बे लेथ्रा जायगानिफ्राय जि जा एसे गाज्रि गेस ग'यो बेबो जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो जोङो
जि नायै जोनो माने इफोरखौ जोङो बाहायफिननो बा रिसाइकेल खालायफिननो हानांगौ। जेरै
प्लास्टिकखौ जों ज'मा खालामनानै बा जोङो फेक्टरिफोराव हरफिनांगौ। आरो बेजोंनो जोङो गोदान बुस्थु बा जों गोदान प्रडाक्ट बरननो हफिनांगौ। मानो होनबा बेफोर ओरनो थानाङा। बे बाहायखांनायनिफ्राय आरो गोदान माने इखौनो बनायफिननो नाजानांगौ आरो। आरो बिनि थाखायनो बेनि थाखायनो जोंना आब्बा बे जुनारफोर जिब जुनारफोर बिसोरबो लेथ्रा जालांनो हमो माने इसोरबो थानो जायगा थानो थाखाय
जायगा गैयै जायो मानो होनबा बिसोर बे बिदि लेथ्रा जायगायाव थानो हाया बिसोरनो गांसो गोनां जायगा नांगौ। आरो बिदिनो लेथ्रा थायोबा लेथ्रा थायोबा बे जुनादफोराबो जाफ्लांनानै बा माबानानै बे प्लास्टिक बा लेथ्रा बुस्थुखौ जाफ्लांनो
जाफ्लांनानै गावनि बे जुनारफ्राबो देहाया नस्थ' जायो मानो होनबा बिसोरबो थांनानै थानाय जिबसो। बेफोरखौ बासायनो थाखाय जोङो माने लेथ्रा एबा जोङनि जायगा जायगा जोङो दासबिन एबा बे लेथ्रा गारग्रा जायगा फबना दोनौ आरो बेखौनो जोङो पाब्लिक माने जोङो सरकरि सरखारनिफ्राय बा जोङो खामानि मावग्राफोर मानसिफोरा बेखौनो बोखांग्रा मानसि थाखायो। जेरै मोनसे जायगानिफ्राय गोदान जायगायाव लांफिननानै बेखौनो जोङो खामानियाव बाहायफिननो थाखाय
औ
आरो गोबां बिदिनो माने जों बायफिननो हायो। आन्नेथ्रान जों दानि दानि समावथ' जों नुनो मोनो जों बथल बथल प्लास्टिक बथल जोङोे फेक्टरियाव हर फिनबा जोङो बिनि रांखौबो मोनफिनो बिनि मुल्य माने जेसां मुल्य म जायो बा फिसा फैसा जायो बेखौ जोङो मोनफिननो हायो जोङो जमा खालामनानै जों हरनो हायोबाथ' बुहुत मोजां मानो होनबा जोंना बारहायावबो लेथ्रा जाया आ रो जोंनि थाखाय मोजां बे जोंङो फैसाबो मोनफिनगोन बेखौ फाननानै
औ
आरो दानि जुगावथ' गोदान गोदान मर्दान जुगावथ' जोङो दा प्लास्टिकफोरखौ एसे खमसो खालायनो होयो मानो होनबा प्लास्टिक जेसेबां प्लास्टिक लेथ्रा जानानै थायो बेफोर माने सेवनो थाङा ओमफ्राय दंफांफ्राबो जाख'नो हाया मानो होनोबा रोदाफोर सुनो हाया बेनिया
प्लास्टिक बाहायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमबायना आरो बेफोर बायदि प्ला स्टि बाहायनायनि सायाव आरो प्लास्टिक प्लास्टिक मेथाइ प्लास्टिकनि सिङाव थानाय मेथाइफोर हतानानै जोंनि बेरामाव जोंनि देहायाव जोबोद बेराम सोमजिनो हमबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो ओंखामखौनो जानो नागिरला गेस जानानै मेथाइखौनो जाना थायो बेफोरबायदि गोदान गो दान मेथाइ ओंखारनायनि सायाव नि थाखायनो जादों आरो बेफोरो
ओ आर' जोंङो माल बु स्तु जोंङो ओ प्लास्टिकनि बस्तुआ बांसिन ओंखारनो हमबाय आरो प्लास्टिकनि बुस्थु एसेबांनो बाहायगोन एसेबांनो माने ओ लेथ्रा जायो।
एव
बेखौनो बिथाङानो एसे सिगां फोरमाय खाबाय आरो जों साफा खालायनो थाखाय बेखौ जोङो सम सम जोङो गावजों गाव जोङो मिलाय लायनानै अबाव जो लेथ्रा जमा जानानै बेफोरखौ जोङो मिलाय जमा जमा फैल फैनानै जोंनि साफा खालामनांगौ गोबाव समजोंबाबो बा सानसे साननै जोंबाबो जों साफा खालामनानै जोङो बेखौहाय जमा दोनांगौ मानो होनबा बे बेफोर जमा जेसे जमा थायो एसेनो लेथ्रा माने बेफोरखौ लेथ्रायैनो लेथ्रा जासिनबाय थायो।
औ
आरो जोङो ओ बेफोरखौ सावबाबो बांद्राय सावबाबो जोंना गाज्रि गेस कार्बनडाइ अक्साइड फैयो। बेखौबो जोङो बांद्राय सावनाङा जों जखानि बाहायनांगौ बा जखानि जोङो बेफोर बुस्थुखौ लोगोसे माने जों बाहायनांगौ आरो
औ
जेसांनो जों खम बाहायगोन एसां एसेबांनो मोजां आरो जोंनि थाखाय
नोंथांनि बुंनाया मोजाङानो दाथ' समाबो जाना फैबाय नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ होमबा बे समावनो औ औ दे
औ